औ खोनादोंना औ औ खोनादों नोंथां
अ खुलुमबाय नोंथां
खुुलुमबाय नोंथांनिसिम बा
ओ दा नोंथाङा मा खालामनानै दङ
आंथ' दा ओरैनो सानजौफुनि ओंखाम जाखांबाय नालाय दा कारेन्टबो गैया ओरैनो बिफां सायायाव जिरायनानै दङ आरो एसे बार जागासिनो दङ
औ
कारेन्टबो गैया नालाय जोंनिथिंजा बिराद दिनै बार अखा फैदोंमोन बेनि थाखायनो कारेन्ट आनो गैया नोंलाय मा खालामना दङ औ औ जाखांबाय जाखांबाय
ओ आंबो दा इदिनो दसे सानजौफुनि जाखांनानै आरिखांनानै आंबो दसे ओरैनो गोलांनानै दंथ'यो ओ थ' होनबा नोंथां आं नोंनो गुबै जाहोनखौ आं होननो सै ओ दा आं नोंथांनो कल हर नायनि गुबै जाहोना जादों दाथ' दैज्लां बोथोर त' होमबा दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोरनि समाव नोंथाङा न'आव एबा न'फोराव मा मा खालामनानै समखौ हगार हरो बा माबायदि माबायदि मा होनगोन खामानि मावनानै समफोरखौ हगार हरो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन
औ ओरैनो थ' दैज्लां बोथोर होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंहा न'खराव खेथि बाथि मावो नालाय माइ गायो बेनि थाखायनो दासान्दि जोंहाबो गायनाय फुनाय सोलिगासिनो दङ बेयावनो न'खराव एसे बिमाजों हेफाजाब होनानै आंबो थांफागासिनो दङ माब्लाबा दुब्लियाव माइ गायनो थाङो माब्लाबा न'आवनो ओंखाम ओंख्रि संनानै होयो बिदिनो दुब्लियाव दै लांलाय साहा लांलाय ओंखाम संलाय गोसो जाबा माइ गायलाय बेफोरबायदिनो सोलिनानै दङ आरो दा आंहा कलेज आबो गैला नालाय बेनि थाखायनो न'आव बिदिनो दा दैज्लां बोथोरखाय न'आवनो दङ बबावबा'बो थांनो समबो गैया दा बेरायनो थांनोबो
उम उम
ओरैनोथ' आखाइनि खामानिखौलाय आङो बारा एसे जेबो रोङा अब्लाबो आखाइनि खामानि होननानै बुङोब्ला आङो बिदिनो जानाय आसार नाफाम ओंखाम ओंख्रि ओंख्रि संनानैनो मोनो आरो
औ औ
अब्ला नोंथाङा बुंदो मा खालामगासिनो दङ दासान्दि
अ आंबो दा मा होनगोन उम दाथ' गरम बोथोरनि सम एबा दैज्लां बो थोर स' बिनि था खाय जोंहा माने नखर न'आव माइनि आबाद मावो नालाय त' दाथ' माइ गायनायनि बोथोर सम जाबाय बेनिखायनो मा होनगोन माइ गायनो थाखाय दुब्लियाव मा होनो माइ गायहैफाबाय दङ दा साननैसो ओ हेफाजाब होगासिनो आरो ना आइ आफाखौ ओ आरो उम आरो बेफोरखौ मावखांजोबनानै जेब्ला माइ गायनाया जोबगोन एबा जोब सुस्रांजोबगोन ओ बिनि उनावहाय जे आं ओ माने बेरायनो सानदों एबा दावबायनो सानदों आरो ना मानोना दावबायनायाबो जोंनि थाखाय मोन से गोनां थार माबा नालाय थ मालाबा समाव औ औ मालाबा समाव माने आदि बिदि जायोना जे मालाबा गोबां खामानिनि थाखाय बा गोबां माबा मोनसे जाहोननि थाखाय मा एसे मानसे फैयो ना उम बेखौ माने एसे सान्ति जानो थाखाय एबा सान्तियै माने दोननो थाखाय जोङो बेरायनांगौनि गोनांथि जायो एबा मालाबा सोलोंथाइनि था खायबो दावबायहैनो गोनां जायो बेनि थाखायनो माने बेलेग गुबुन जायगायाव दावबायहैनो थाखाय सानो आरो ना मानोना दावबायहैबाबो गोबां जायगाफोर नुनो मोनो एबा जोङो गोबाङानो सोलोंनो मोनो आरो गोबाङानो माने जों नुहैनो मोनोदि माने गुबुन गुबुन जायगायाव थांबा गुबुन गुबुन रोखोमनि जानाय लोंनाय थानाय गाननाय जोमनाय बेफोरखौबो नुनो मोनो औ बिनि थाखाय माने दावबायनाया बो एबा गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायहैनाय इफोरो आयदायाबो मोजां आरो ना त बिनि थाखाय माने आङो माइ गायखांनायनि उनावहाय जाय माने दावबायनो सानदों आरो बिनि उनाव दा जों बुंनो थाङोबा गोलोम बोथोर बोथोरनि समावथ' जोङो गोबाङानो मा ओंखामजों जानो थाखाय दाथ' थाइजौ खान्थालनि बोथोर जाहैबाय थ जोङो बेफोरजों जाफानो थाखाय आसार बानायनाय जायो थ' बिनि थाखायबो जोङो आसार थाइजौनिया सार बानायो खान्थालनिया आसार बानाय यो दायो आरो
खान्थालनि आसारखौ माबोरैहाय बानायनाय जायो आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ औ
औ देसुन बिदि
थ' जोङो औ थ' जोङो माने गिबियावनो जोङो खान्थालाथ' थायनायनि सम माने थाइबायानो दाथ' राबायानो होननाय जाबाय जाजाबायानो थ जोङो बिनि सिगाङावहायनो माने जेब्ला थायगोन बेखौ सनैसो सम दोननानै जेब्ला एसे रायो एसे गिदिर जायो अब्लाहायो जोङो बे खान्थालखौ हाननानैहायजाय हानखांनायनि उनावहाय जे बिनि आथाफोरखौ बा बिनि सानि मा होनगोन बिगुरखौ मोजाङैनो सिलायनानै जोङो सुस्रांनानै सुनानै लानांगौ जायो सुखांनायनि उनावहाय बेनि आथाफोरखौ हुगारनांगौ जायो साफा खालामनांगौ जायो बिनि उनावहाय बिदि जोङो खान्थालखौ ओ फिसा फिसा बाहागोआव जोङो दाननांगौ जायो आरो ना ओ बेखौ दानखांनायनि उनावहाय जे जोङो बेनि जाय बा दै ओंखारो बेखौ फोरानसारनो थाखाय जों एसे सान्दुंआव दसे समनि थाखाय दोनस्रोनांगौ आरो ना बेखौ दोनथ'नानै नै जोङो दाल आसाराव होनो थाखाय जोङो थाव बुंनांगौ जायो थ' बेथावखौ फुदुंनायाव जोङो मस्ला मस्लि होनांगौ जोना बेखौ मस्ला जेरै जोंना साब्राम गुफुर थाबाय जिरा थाबाय गरम मस्ला थाबाय बेफोरखौ जोङो ओ उनना लानानै एबा मा होनगोन बे ग्राइडार होननाय जाहैबाय बेवहायनो जोङो उन्नानै लानांगौ जायो उनखांनायनि उनावहाय जे जिथुु जोङो थाव गुदुं खालामनाय बेवहाय होसननांगौ जायो बेखौ बेनि उनावहाय बाय थावा जेब्ला दुंखाङो आरो मस्लाया जेब्ला मोजाङै जायो अब्लाहाय बेखौ खांनानै सुहोनो थाखाय दोननांगौ एबा गुसु जाहोनांगौ गुसु जाहोखांनायनि उनावहाय जोङो खान्थालाव संख्रि बा हालदै सारनानै होनांगौ होनो हायो जुदि होयोबा संख्रिखौथ' होफानांगौ जोङो हालदैखो नोङो गोसो जायोबा होफानो हायो ओ बिनि उनावहाय जे जों जुखुनु थाव मस्ला बेफोरखौ फुदुंना दोननाय गुसु जाखांबाथाय जोङो खान्थाल जु जिन्थु जोङो एसे फोरानसारना दोन्दोंमोन बेवहाय जे गलायनांगौ जायो आरोना बे थावखौ त बिनि उनावहाय जे जोङो बेखौ मोनसे बयामाव नोङो बेखौ सेवैनि थाखाय एबा गाज्रि जायैनि थाखाय बेवहाय भिनेगारबो एसे होनांगौ हो जायो त भिनेगारजों होखांनायनि उनाव जों मुख्राजों खोबनानै बेखौ सानदुुंयाव सानफा एफा होबाय थानांगौ जायो आरो बिदिनो जोङो साननैसो थानानै ओ सप्तासे बा सप्तासे थायाबाबो सानबा सानब्रैफोर थानानै बेखौ नोङो जानो हायो हानाय सुबिदा जायो आरो बेबायदिनो खान्थाल आसारखौ बानायनाय जायो नै जोंना दा थाङै थुङै मा होनगोन आसारनि बिबायावसो फैनाय जाबाय दे होनोमबा नों नोंथां औ औ दे होमबा नोंथां आं नोंनाव मोनसे सोंथि सोंनो सानदों
औ
दिनतुनो दाथ गरम बोथोर गरम बोथोरनि समाव नों थाङा जेनेबा मा मा खालामनानै मोजां मोनो एबा मा मा फिथाइ सामथाइ ओमफ्राय नोंथाङा जानानै मोजां मोनो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हाग
दाथ जोंहानाव फिथाइ सामथाइ बुंनो थाङोब्ला जोंहानाव थाइजौ दङ ओ लिसुआथ जोबनानै थांबायानो आरो थाइजौ दङ बेनि उनावहाय मा बुङो बेखौ आनारस रैमालि बेफोर दङ आरो आङो बेफोरखौ बिराद जानो मोजां मोनो आरो देहानि थाखायबो मोजां होननानै बुङो नङा नङा होमब्ला थाखायबो मोजां देहानि थाखायबो मोजां बे सिजोननि बोथोरनि फिथाइखौ बोथोरावनो जानां गौ होननानै बुंनाय जायो नालाय बेखायनो आङो सानफ्रोम बो नङाब्लाबो साननैयाव खेबसेब्लाबो इसे इसे बिदिनो जायो आरो एखनब्ला हारसिं जायो एखनब्ला ननि मानसिफोरजों लोगो नांनानै जायो माने हारसिं जानायनिख्रुइ लोगो नांनानै जानायनि मजाया एसे आलादा जायो नङा होमब्ला लोगोफोरजों लोगो नांनानै जाब लायनो टेस्टआ मोजांसिन जायोनो गोथावसिन मोनजायोनो बिदि बुंनायखाय आंबो मालाबा नखरनि मानसिफोरखौनो लोगो लानानै जमायै जायो आरो नङाब्लाथाय गामिनि सिख्ला लोगोफोरखौ लाफानानै जमाहाय खाजि हानानै जायो खान्थाल थाइजौ बिदिनो जोङो रंजा खुसि मिनि बाला बाला बेफोरबायदिनो रानलायनानै जालायो आरो
औ
नोंथाङालाय मोजां मोनो ना मोना थान थाइजौ खान्थाल जानानै
ओ जानानैथ' मोजां मोनो आंबो मानोना बेयो जाहैबाय जोंनि मा होनगोन बोसोराव खेबसेल' फैनाय फिथाइ सामथायाइ नालाय औ बेनिखायनो आंबो माने बेखौ मोजां मोनो आरोना जोंथनो बियो जोंना खनले खनले फैबाय थानाय फिथाइ नङा ओ बोसोराव खनसेल' फैयो बेनिखायनो जोङो माने बेखौ जानांगौ आरो ना थ' आंबो बिनि थाखायनो बेखौ मोजां मोनो आरो जानानै
औ
ओ द' होनोमब्ला नोंथां औ औ
दे बुंलाय
अ होनोमबा नोंथां ओ दाथ' मा होनगोन जोङो मेसें बोथोराव मा मा खालामनानै मोजां मोनो बे थ' बुंबाय औ दैज्लां बोथोराव अ मेसें बोथोर औ मेसें बोथोराव माने माबायदि खालामनानै मोजां मोनो बेखौबो एसे फोरमायनो हागोन नामा
मेसें बोथोरखौ बुंनो थाङोब्ला नोंथां टाइमाबो जोंना जाबायमोन जोङो नेक्स्ट टाइमावहाय सावराय जासिगोन नामा?
दे होमबा नोंथां।
औ औ औ। नोंथांनिसिमबो साबायखर बाउबाय आरो खान्थालनि आसारखौहाय माबोरै बानायो बेखौ मिथि थिनो मोननानै बिराद गोजोनबाय।
गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ दे दे दे।